औ।
हेल'
औ हेल'
औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां आंनि बयसखौबो खोनादों ना?
अ औ औ खोनादों खोनादों नोंथां आचसा नोंथां ओ खुलुमबाय नैबे दा सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासरग्रोनाय जाबाय।
औ औ
अ दा नोंथाङा आं ननोजों दान्दिसे फन रायज्लायनो सानदों ओमफ्राय नों राय्लायनो हागोन ना नोंथां? औ दा बिदिबा आं नोंथां नोंजों आंङो न'खरनि बा नैबे न'आव फिसिनाय जिब जुनार दावमा दाउसाफोरनि बागै आं एसे रायज्लायनो सानदों आरो नोंथांजों।
औ औ औ माने जिस गोनांनि बागैना।
औ नोंथां ओं
औ
दा होमबा नोंथां जों दाथ' गामि हिसा गामि गामि एरियाव थायो नालाय जोंङो दा गामियारि जानानै जोंङो न'खराव दाउ अमा बायदिसिना जिब जुनारबो फिसियो थिग बिदिनो गावनि थांना थानायजों लोगोसे माबा मोनसे सहाय मोननो थाखाय जोंङो बेफोरखौ फिसिनाय जायो नङा होमबा दा बिदिनो औ दा बिदिनो जोंङो थांना थानायाव ओ गावनि न'खराव बायदिसि नो जिब जुनार दाउ बोरमा हांसो बायदिसिना अमा ओ फिसिनो हायो आरो ना दा बेजों लोगोसे जोंनि थांना थानायांनायाव ओ बेफोर गैयामोनबा माबा मोनसे जेंना जेंसि नुजा नु नुजानो हागौमोन नामा नोंथांनि
ओ औ औ। होनबा आंङो होननायसै नोंथां ओ जिब जुनार फिसिनाय ना न'खरनि बागै आरो जेंना मानो होनो ओ-ओ जों बर' मानसिफोरा मा होनोबा जोंङो जिब जुनारखौ माने मा न'आवहाय फिसिथारो नङा होमबा जेरै हमनानै लायोबा जोंङो हांसो दाउ बोर मा मोसौ अमा बिदिनो फिसियो आरोना बिदि बिनो आरो नानि फुख्रिफोर खालामनानै जोंङो फिनायखौ जों नुनो मोनो। आरो बेफोरनि अनगायै जुदि मा ओ दस्रा माने जि जुनना फिसा लाबानो माने न'खरखौ फोथांनो थाखाय सोरबा सोरबा बिजनेस गेलेयो बेबा बेफार फालांगि गेलेयो आरोना आं बेफोर फालांगिनि बागैखौ बुंनो थांला मानो होनोबा जों दायो जिबनि बागै रायलायदों नालाय। ओ आंङो जिबनि बागै होननोसै अमा जोंङो बर साफ्रोमबो बर'फ्रा मा मोनफ्रोमबो न'खरावहाय अमाखौ लाथारो नङा होमबा? मानो होनोबा अमाया जोंनि मोनसे ट्रेडनेल माने जोंनि कालचारखौ सिनायथि होनो हानाय मोनसे जाग्रा जामुं जानायलाय बेखौहाय फिसिनाय जायो आरोना मोनफ्रोमबो माने बिदिनो ओ रंजालु बिदिनो बैसागु आरो फोर जाबाबो माने अमाखौ जोंङो नांगौ जायो आरो ना ओ आरो बेजों लोगोसे मा फिनो थाखाय जोंङो सिगाङाव माबायदि खालामो आं बेखौ होननायसै जोंङो अमाखौ फिसिनायनि सिगां जोंङोहाय मा मोनसे अमाखौ दोननो थाखाय जोंङो जायगा जायगा खौ नांगौ नंङा होमबा नोंथां ओ बिदिनो बे अमाया माखौ जायो जोङो बेखौहाय जोङो जगार खालामनानै होनांगौ जायो। आरो अमाखौ जोङो मा गेदेर खौ लाबोनानै जों फिसि फैया मानो होनोबा गेदेरा मोनसे जानायजों समान मानो होनोबा गेदेर जाबाय होन-होनबाथाय बेखौ बुथारनायजों समान जाया आरोना। जोङो बेखौ उन्दैयावनो लाबोनानै उन्दैयावनो लाबोनानैहाय बेखौहाय जोंङो फिसिफैनायखौ नुनो मोनो आरोना। मोनसे जा जायगायाव दोननानैहाय आरो बे अमानोहाय जोङो मा बिदिनो थास' खौ हानानैहाय रुनानै बेनोहाय होनाय खौ जों नुनो मोनो। आरो बेजों लोगोसे ओंखाम माने सेन्थेल माइरंखौ जोङो संनानै होनायखौ जों नुनो मोनो। आरो बेजों लोगोसे दाना होनायखौ जों नुनो मोनो। आरो बेजों लोगोसे गुन्दै। बिदिनो माइनिफ्राय माने मोननाय माने गुन्दै बेखौहाय मा जेब्ला जों माइखौ सो अब्ला बेनिफ्राय जों गुन्दैखौ मोनो नङा होमबा नों थां जोङो बेखौहाय होनायखौ जों नुनो मोनो आरोना। ओ बेबायदिनो संनायखौ जोङो नुनो मोननायलाय ओ बेफोरबायदि खालामनाय जायो आरोना। आरो नोंथाङा बेफोर बागै माबाफोर होनदेरदो।
औ नोंथां आंनि बादिबाबो बिदिनो। दा जोंनि नैबे गामियारि गामि जायगायाव ओ हमना ला बिदिनो गोबां जिब जुनार फिसिनाय जायो नालाय। ओ बेफोरनि बागैबो आं दाउ हांसोनि बारैबो एसे बुंनो सान्दों आरो नोंथाङा
औ औ।
ओ जोंनाथ' दा दाउ आरो हांसो बियो कमन माने जोंनि बर' जायगायावबा ओ बर'ल' नङा गुबुन जायगायावबो माने गामियारि एरियायाव थायो आरोखि ना‌। दा बेबे-फोरो जेनेबा जोंनि जिउ खुंनायनि राहायावहाय मोनसे मोनसे सहाय बा सहायसुला माबा मोनसे ओ फिनजथाय सोमजिहोग्रा ओ जिब जुनार आरोना। दा जों बेफोरखौ उन्दैनिफ्राय फेदेरनानै फोलावनानै ओ जोङो न'नि आदार बा बायदिसिना दखाननिफ्राय लाबोनाय माइरं बायदिसि नाखौ होनानै जों फेदेरो फोलाव नङा होनबा नोंथां। दा बेफोरखौ ओ फेदेरै फोलावै जोङो नांगौ समावहाय ओ जोङो बेखौनो आदार महरै जायोबो। आरो नांगौ समाव बेखौनो जोङो फाननानै गावनि रांखावरि हिसाबै ओ फैसा थाखाबो दिरुननो हायो। दा बेफोरजोंनो जोंनि बर' बर' हारिया माने जोंनि नख'र ओ संसार दानायावहाय माखासे इंकाम सर्साबो फैयो आरो। दा बिदिनो जोंनि ओ नख'राव सोलिनाय समाव अखल जानाय लोंनायल' नङा। जानाय लोंनायनि अनगायैबो माने जोङो बायदिसि ना रांखावरिनि ओ बेलायावबो माने बे गावनि न'आव फिसिनाय जिथु ओ दाउ हांसो अमा बोरमा बायदि जिब जुनारखौ जोङो ओ रांखावरिनि बेलायावबो गाहाम माबाय मोजाङैनो दिरुननो हायो आरोखि। नङा होमबा नोंथां औ।
आरो बिजों लोगोसे जोंहा मा नख'रावहाय बिदिनो बोरमा बोरमा फिसिनो थाखायबो जोंहा मा मोनसे जायगा खौ नांगोन नङा होमबा। ओ बिदिनो बोरमाखौ फिसिनो थाखाय बोरमायाथ' बिदिनो एफाराब गोरा नङा। अमाखौ जेरै खस्थ' खालामो बोरमाखौ बेफोरबायदि खालामनाङा आरोना। बिदिनो बोरमायाथ' गांसो जाग्रा जानायलाय मा बेनिहाय ओ गांसोखौ बेयाव बबेयाव दं एबा फोथार खाथिनि फोथाराव एबा मा बे बिदिनो जाग्रा आदार गोनांआव बेखौ खानानै दोनहैबानो जायो आरोना। बेखौबोथि अमाखौ जेरै फिसि फेरै बायदिनो बोरमाखौबो उन्दैयावनो लाबोनानै फिसिफैनायखौ जों नुनो मोनो। आरो बेजों लोगोसे मा जुदि खाथियाव आदार गैलाबा न'खरनि मालिका थांनानै बिदिनो गाम्बारि बिलाइ बिदिनो खान्थाल बिलाइफोरखौ लाबोनानै बिनि होफैनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना। जाहाथे बे बोरमाया थांनानै थानो हानाय बादि आरो बोरमाखौहाय जोङो मबेयाव दोनो होनोबा मोनसे गोजौ जायगायाव बेखौ दोननायखौ जों नुनो मोनो आरोना। बिदिनो ओ दंफांफोरनि बिगुरफोरखौ जोङो लाबोनानैहाय मा बिसोरो लाबोनानै न' बानायनानैहाय बेखौहाय गोजौआवहाय दोननायखौ नुनो मोनो आरोना। बोरमायाथ' गोजौआवसो थायो नालाय बेखायनो बेखौ दोननायखौ नुनो मोनो। थिग बेबायदिनो बोरमाखौ बिदि फिसिखांनायनि उनावहा जेब्ला फानहरो बेनिफ्राय गोबां रां आरजिनायखौ नुनो मोनो मानो होन बुबा बोरमानि बेसेना गोबां आरोना। बिदिनो केजियावनो से कजियावनो ओ स्निजौ द'जौ खाय दज' हालागै रां बेफोरबायाददि जानो नागिरो आरोना। आरो बिजों लोगोसे मा ओ जोङो दाउफोर फिसिबाबो दाउखौथ' ओजोंथ' बिदिनो मानसिया माखौ जायो दाउआबो बेखौनो जायो नङा होमबा बेखौहाय मा ओ न'आव लाबोनानै हगारना होफैबानो बेनि थाखाय बबेया न'आव दोनगोन अबे न'आव दोनगोन बेखौहाय मा सिगाङाव खानानै दोनबानो बेखौहाय थालांनायखौ जों नुनो मोनो आरोना फिसिनानै जोङो मा बिनिफ्राय बिदै मोनो बिदैनिफ्राय मोननायखौ जोङो फाननानै जों रां आर आरजिनायखौ जों नुनो मोनो। आरो बिनि बिदैया गोथाव जायो आरोना एवनानैबो जाजायो रुनानैबो जाजायो नङा होमबा? आरो बेजों लोगोसे मा बायदि बायदि रोखोमाव ओंख्रियावहाय संनानै जों जाफानोय नुनो मोनो आरोना आरो बिजों लोगोसे नों थाङा ओ मोसौ फिसिनायनि बागै सुंद'योै होनदो।
अ दा नोंथां जोंनि गामि एरियायावबो बुंनो थाङोबा मोसौ मोसौआथ' आथिखालाव आथिखालाव नङा गोदोनि फ्रायनो सोलिबोबाय थानाय बर' हारिनि मोनसे नेरसोन आरो जोंनि नैबे मोसौ मोसौखौनो जोङो लो क्षि होननानैबो मानिनाय जायो मानो होनोब्ला जोंनि नैबे दैज्लां बोथोरनि थांना थानाय समावबो जों मोसौ गैयाबोला माइ आबादखौबो दिरुननो हानाय नङामोन दा जोंनियाव आथिखालावसो जेनेबा बे ओ बिजों दारिमिनारि जेनेबा जों ट्रेक्टर दरुननो हाबाय माबा मोन एसे खामानि दामानि बा हालेवनायनि बागै जोङो बायदिसिना मेसिन दिरहुनन्नो हाबाय। बे आथिखालावसो जादों खिन्थु गोदोनिफ्रायनो जोङो ओ मोसौजों हालेवनानै जाबोनाय बेफोरबायदि जों बर'फोर एबा गुबुन जाथिखौबो गोबां नुनो मोन्दोंमोन आरो।
नंगौ नंगौ।
बेखायनो जोङो मोसौ मोसौआ जाबाय ओ जोंनि थाखाय मोनसे लोखि महरै थांना थानायाव ओ हेफाजाब होबोबाय थादों आरो दा आरो मोसौनिया ओरैबायदि आरो औ। दा मोसौआ जाहैबाय मोसौआबो गांसो जाग्रा जाथिसे जिब। ओ जि जिबि।
औ।
थेउबौ जोङो ओ सानसेयावहाय नोंथाराबाबो ओ गोबां आदर खालामनांगौ जायो। माने बिनि जानायनि जानाया जेनेबा बेथ' मोनसे जायगायाव खाना दोननाय जायो नालाय बे खाना दोननायखौ माने जोङो बोस लाबाय थानो गोनां जायो बेनो लोंनो थाखाय दै दौनांगौ जायो आरो बेखौहाय जों जोङो मोनानाय लोगो लोगो मा ओ मोनाब्लि जानाय लोगो लोगो जोङो गलियाव लाबोयो। बेखौ दोननो थाखाय जोङहा गलि बानायनाय जायो दा बे जोङो दा मोसौखौहाय ओ गलिआव खाखांनायनि उनाव आरो अखानायै बेखौहाय जोङो ओ सोरबा ओ जों बर' हारिया गोदोनिफ्रायनो मोनसे सोलिबाय थानाय दंमोन मोसौखौ जोङो खाहैनायनि सिगां माने माफ्रोमबो मोसौखौ आथिङाव खुलुमनाय आरो गमाव खुलुमनाय जायोमोन। दा बे हिसाबै जोङो जोंनि बर' हारिनि सिनायथि महरैनो जोङो दा बे मोसौखौहाय लोखि महरै ओ खुलुमनाय जायो आरो।
औ। आरो बेबायदिनो मा मोसौनिबा जोङो गोबां मा गाइखेर मोनो आरोना बेनिफ्राय मोननाय जों जोङो मा बिदिनो ओ ओ गिहिफोर बानायनायखौ जों नुनो मोनो। आरो बेजों लोगोसे मा ओ गायखेर दाखा आरिफोर बानायनायखौ जों नुनो मोनो आरोना आरो पनिर बानायनाय खौ जोङो नुनो मोनो आरोना आरो बिदिनो औ औ नंगौ। आरो बिजों लोगोसे मा ओ जोंनि आबाद मावनायावबो मोसौआ गोबां हेफाजाब होनायखौ जों नुनो मोनो आरोना। गोदोनि समावथ' जोङो जोंनावहाय जेब्ला ट्रेक्टर आरिफोर गैयामोन अब्ला मा मोसौजोंनो हालेवनायखौ जों नुनो मोनोमोन मोसौजोंनो आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनोमोन मोसौजोंनो जोङो मा मारा बायदिसिना होनायखौ नुनो मोनोमो आरो ना माइ आरिफोरखौ। बिदिनो गोबां हेफाजाब होयोमोन मोसौआबो दा बेफोरबायदिनो आरोना। आरो ओ जुदि न'खरावहाय मा ओ बिदिनो नाफोर फिसिनायखौबो जों नुनो मोनोमोन आरो ना नाखौ फिसिनाय नो थाखाय जोङो मा मोनसे ओ फख्रिबो बानायनांगौ जायोमोन आरो फख्रियावहाय दै होखांनायनि उनावहाय नाखौ फिसिनायखौ नुनो मोनो आरोना। आरो नानोहाय जोङो मा लाफा बिलाइ आरिफोर होनायखौ जों नुनो मोनो थिग बेबायदिनो बर' फारि फारि ओ
जि फिसिनानैहाय बिदिनो रां आरजिनानै न'खर खुंनायखौ नुनो मोनदों होनबानो नोंथां समाबो जाबाय जोंनि दोनथ'नोसै नामा औ।
नोंथां जागोन दे गोजोननाय थाबाय नोंथां।
गोजोन्थों।
औ।